हेल' नोंथां औ खोनाबाय नों
औ औ औ जोङो दा ओ औ फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै सावरायजागोन ना नोंथां?
सावरायजागोन नोंथां
जिहेथु जोङो बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै सावरायनो थाङोब्ला बर'आ मिथिंगानि बिखायाव हाग्रामा खाथियाव थानानै मोजां मोनग्रा मानसि मोनसे हारि नङा होमबा नोंथां ओ बिसोरो गावसोरनि जा जानाय-लोंनाय बेफोरखौ मिथिंगानिफ्रायनो मोननानै खनथुमनानै जानाय जायो। जेरैबायदियै मैहुर खालामनायखौ सावरायोब्ला बर'फोरा ओ ना बेदर जानानै मोजां मोनग्रा मोनसे हारि बे बिथिङावनो बिसोरो उम हाग्रायाव ओ मै अमानि मैहुर खालामनाय दैमा दैसायाव ओ ना सिंखावरि आरि लायनाय बेफोरो बर' हारिनि मोनसे ओ दोरों अदेबानि ओ बर'फोरनि सान्थायाइ बा मोनदांनाय मोनथिनाय दङ जे ओ मैहुरखौ माबोरै खालामो बे बेफोरबायदिनि जोङो दोरोङारि गियानखौबो जोङो बर'नि गेजेराव नुनो मोनो बेफोरनि गेजेरावनो बेसे बिसोरो ओ ना अदेबानि बेदरफोरखौ बायदिसिना मिथिंगानि फ्राय खनखांनानैनो मैगं आरि फोरजों ओ जानायखौ नुनो मोनो जेरै बायदि जे जोङो ओ मिथिंगायाव मोननाय बर'फोरनि माखासे ओंख्रिफोर अदेबानि मैगंफोर होननानै बुङोब्ला मोननो हायो सिब्रु दिंखिया अन्थाइ बाजाब्ला फासाय अ दैस्रेम बेफोरबायदि खुन मोननो हायो बेजोंनो लोगोसे आरोबाव जोङो न'आव उम गायनानै लानाय न'आव फोनानै लानाय मैगंफोरखौबो जोङो बर'फोरनि गेजेराव मोननो हायो नोंथाङा बुंनायस जाय बर'फोरनि गेजेराव नोंथांनि बादिब्ला नोंथांनि मिनथिनायाव मा मा मैगंफोरखौ बर'फोरा गायबोदों आरो जाबोदों
ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा ओमहुम मैगं ओ गायबोदों बि ओ बेफोरबायदिनो ओ बर' फोरा हाग्रानि मैगंफोरखौ बांसिन खनसायनानै जा जानायखौ ओ जानाय जायो मानो होमब्ला बर'फोरा हाजो से सेर उम बाय ओ हाग्रा सेर बेफोर बायदि जायगायाव था ओ थानानै रायजो जानायलाय बिसोरो हा ओ हाग्रानिफ्रायनो मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमनानै जायो बेबायदिनो ओ मैहुर खालामनानै ओ नोंथाङा बुंनाय बायदि मैहुर खालामनानै उम अमा ओ हाग्रानि अमा दावसिन दाउला बायदिफोरखौ ओ बुथारनानै जानाय बेफोर बर'फोरनाव दङ थिग बेबायदिनो मैगं थाइगं होननानै बुङोब्ला हा हाग्रानिफ्राय मोननाय नोंथा नोंथाङा मोननैसो बुंनायजों लोगोसे आरो गोबां दंफाबावो जेरैबायदि उम ब्रुफोरजों लोगोसे अलदर मेजेंगा उम दिंखिया खिफि बेन्दों बेबायदिनो ओ गोबां बाय दि ब्रायदि मैगंफोरखौ ओ बर'फोरा खनसायनानै जायो बेफोरजों लोगोसेनो बर' ओ बेफोरजों लोगोसेनो बर' फोरा हाल एवनानै ओ बेगरखौ फोनानैबो ओम मैग ओ मैगं फोनानै उम जानाय ओ जानायबो जायो जेरैबायदि ओ मैगं हालेवनानै मैगं फोनायफोरा जादों मुला, लाइ बिलाब फा बेसर बायदिफोर आरो बिदिनो उम फिथाइ हारिनि फोरबो मोननाय जायो जेरै जोगोनार, लाव, खुमब्रा उम बायदि बायदि मैगंफोरखौ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानैबो जाबोदों आरो हाग्रानिफ्राय बु थुमनानैबो जाबोदों बे फोरबायदिनो दिनैसिमबो बेफोर हुदाया दं ओ बि फोर ओ बिफोर बिब फोर हुदाफोरजों लोगोसे आ आथिखालाव बर'फोरा गोबां गोदान गोदान आदबै आबाद मावनानै उम आरो ओ गुबन ओ गुबुन जाय माबा गुबुन गलानिफ्राय उम मैगं बेगर ओ फोरला ओ लाबोनानै फोना ओ फोनानै फोनानै बेखौ ओ फाननाय फाननाय आरो जानाय फोरबो जायो जेरैबायदि उम बर'फोरा मेगं थाइगं फोनानै फाननायाव अ फाननायाव आथिखालाव गोबां दङ मानो होनोब्ला बेफोरजोंनो न'खरखौ ओ सुंलांनो हायो थिग बि फोर बायदिनो बरफ फोरा ओ मैगंनि आबाद मावबोदों आरो बेफोर बायदिनो हाग्रायाव मोननाय मैगंफोरखौबो बर'फोरा उम हाथाय बाजार गोरलि बायदिफोराव फाननानै जानायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो बर'फोरा ओ बर' आइजोफोरा गावनि जिउखौ ओ सुंबोनायाव एसेबाबो हेफाजाब होयो होननानै साननो हायो आरो। बेबायदिनो नोंथांमोन ओ नोंथांमोननि जायगायाव ओम ओ ओंख्रि जानायनि सोमोन्दै सुंद'यै ओ बुंनो हागोन नामा नोंथाङा?
हागोन नोंथां आं उन्दै समनिफ्राय ओ जोंनि ओनसोलाव माबोरै मैगंफोर जाबोदों मा बोरै ओं ओंखाम ओंख्रि गुरखौ संनानै जाबोदों आं बेखौ आंनि मोन्दांनायनि गेजेरजों नोंथांनो आं एसे फोरमायना होनो सानदों ‌ ओ जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला बर' माहारिफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो नङाब्लाबो आं जेसेबांखिनि नुबोदों बे सम समनिफ्राय बारियावनो मै गं मैगं खालामनानै मैगं फोनानै ओ जानायखौ नुनो मोनोमोन। बे जानायजोंनो लोगोसे जे जों गामियाव अदेबानि जोंनि ओनसोलनि बर' आइजोफोरा मोनसे ओ फालांगियारि नोजोरैबो गाव गावनि आबादखौ नायनायखौ आङो एसे नुनायखौ नुदों। आरो आरो नोंथां जेरैबायदियै ओ न'खराव जा बारियाव आब आबादफोर फोनाय बेफोरखौ खालिबोल' न'आव जायाबालासिनो गामिनिनो हाथाय फोराव फानहैनानै रां फोरनि अनसुंथाइ लानाय बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनदों। जुदि आङो बेखौ सावराय थाङोब्ला जु जोंनि गामिनि जोंनि ओनसोलनि बर' आइजोफोरा बेफोरबायदि मैगंनि फालांगि खालामनायखौ बांसिन गोसो होगोन आरो। आबाद मावनायाव मैगंनि फालांगि खालामनायाव बांसिनै ओ गावसिनि टाइमखौ हगारगोन अब्ला। आङो सानो बर' आइजो फोरा फालांगि खालामनायाव ओ सासे ओ राफोद अदेमानि गावनि जिउखौ दैदेननो हानाय गावनि न' न'खरखौ सुंथानो हानाय ओ थासारि जानानै फैगोन होननानै आङो सानो आरो नोंथां। नोंथांनि सोंनाय बे ओ जोंनि ओनसोलनि ओ जा ओ ओंख्रिनि जानाय लोंनाय आं बे बिथिंखौ फोरमायनो सानो। नि सिगाङाव ओ जोंनि ओनसोलाव मैहुर खालामनायनि गेजेरजों अदेबानि ओ दासिमहालागै मैहुर खालामनाय बे खान्थिया दङ ओ आं बेखौ बुङाखै जे न'आव फिसिनानैनो अमा बुथारनाय बोरमा बुथारनाय बेफोरो गुबुन खोथा बेफोरखौ आङो मैहुराव होननानै ओ खोख्लैनानै सावरायनो हाया अदेबानि मानो होनोब्ला दाउ अमा बोरमाखौ बिसोरो न' न'खाव फियो आरो बावबनि उनावसो नांगौ जायोब्ला बिसोरो ओ बुथारनानै आ रांनि अनसुं अनसुंथाइ लायो मैहुर खालामनाय होननानै मैहुर खालामनाय होननानै बुङोब्ला ओ गामिनिनो बबेबा बिफां बारि बागान बेफोरबायदि जायगायाव थांनानै ओ मैह खालामहैनाय जेरै बायदि सेेसा ना नाय नेवलाय नागिरनाय हैनाय दावसिन गावहैनाय बेफोरबायदि थासारिखौ आङो जोंनि गामियाव नुनो मोनदों आरो नों गोथां बेफोर बायदि थासारिया जायो। होननानै बुङोब्ला बैसागु समाव जोंनि ओ गामिनि सेंग्राफोरा ज' लोगो नांनानै बैसागुनि रंजानाय लानो थाखाय आ बबेबा मोनसे ओ बागान गिदिराव ज'यैनो नेवलाय हो होनाय सेसा होसोनाय बेफोर बायदि सावगारि खौ‌‌ नुनो आरो औ‌ बियो मोनसे बे खालामनायनि बिदिन्थि होननानै आङो फोरमायनो सानो अब्लाबो बेजों लोगोसे बेनो जे जोंनि माहारिफ्रा गावजों गाव गोरोबलायनाय गावजों गाव सुंथालायनायनि अनज्लायनायनि मोनसे देवलों खाबथानानै लाखि फैनायनि नेरसोनखौ ओ बे मैहुर खालामनाय आदबनिफ्राय मोननो हायो आरो नोंथां। बेबायदिनो बेफोरखौ माब्लाबा समाव गोबां रो गोबां ओ बुरजा बेदरफोरखौ मोनाब्ला जाय जाय फोरा ओ मैहुर खालामनो थाखाय थांदों बिसोरो गो नांनानै मै ओ एवनानै जानाय खो नुनो मो मोनो आरो बुरजा जायोब्ला न'खर न'खर नानै ओ जानायखौ नुनो मोनो आरो ओ बेबायदिनो आरोबाव ओ मैगं थाइगंनि बिथिङाव फैयोब्ला जोंनि ओनसोलाव जायनाय जायो
ओम
ओ आलु, लाफा
औ
बिदिनो लाइ मुला जि जिंखा फोरला बेफोर गासैखौबो मावनानै ओ जानायखौ जोंनि ओ ओनसोलाव नुनो आरो मोनो आरो नों नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ सरासनस्रायै हाबा मोनसे जायोब्ला बे हा ओ मा मा ओंख्रि मोनजानाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ हाबायाव ओंख्रि बाहायनाय होनोब्लाथ' गोदो गोदाय ओ अनला ओंख्रै ओ अनला ओंख्रैखौनो होनाय बांसिन खो ओ खोनानो मोननाय जायोमोन बेबायदिनो ओम अनला ओंख्रै बिनिफ्राय दाउजों अनला बे फोरबायदि ओ होनाय खौ खोनानो मोनोमोन आथिखालाव बेफोरनिफ्राय गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों जेरैबायदि दालि ओंख्रि ओ पापर बायदिसिना भाजा एवनानै बिनिफ्राय ओम ओम बेदर ओंख्रि बे ओ बिनिफ्राय ना बेदर गासै रोखोमखौनो आथिखालाव ओ मोनजाजोबनाय नु मोनजाजोबो आरो बेबादिनो ओम हा हाबाफोराव ओम गो जानाय लोंनायाव गोबां सोलायनाय फैदों बेबायदिनो ओ जा जानाय लोंनाय ओ मैगंफोर जानाय लोंनाय बाहायनायजों लोगोसे जौजों अमा दाउ ना बायदिफोरखौ जानाय ओ बेबायदिनो ओम आ हाबाफोरजों लोगोसे आलासि फैयोब्ला गोबां ओंख्रि संनानै जाहोनाय आरो उम गावसोर ओ गावब गाव न'आव थानायाव गोबां ओ ओंख्रि ओ हाग्रायाव नायगिरनानै मोननाय ओंख्रि संनानै जायो बेबायदिनो आरो गाव न'खौ ओ न 'फोराव ओ फोनानै मोननाय मैगंफोरखौ संनानै जायो बेबायदिनो ओम बेबायदिनो न'खरफोराव जानाय ओंख्रिफोर होननानै बुङोब्लाथ' ओम नारजिजों ओ नारजिजों अमा बेफोर ओ बेफोरबो बेफोरनो गाहाय होननानै बुंनो हागोन बिनिफ फाय ओ नाफाम नाफ फाम जानाय ओम ना ओ बेबायदिनो ओ गोदो गोदायनिफ्राय खारदैखौनो बांसिन बाहायबोदोंमोन बर'फोरा नाथाय आ थिखालाव एसे ओ बिनिफ्राय एसे एसे सोलायनानै ओम थावजों बांसिन जानायखौ नुनो मोननाय जायो खारै खारैनि अनगायै थावखौ बांसिन बाहायनाय जायो आथिखालाव बेबायदिनो साम' ओंख्रि ओ साम' ओंख्रि नाफा ओ नाफाम संनाय बायदिफोराव ओ ओ खारैया ओ गोनांथि जायो आरो बे ओ बेबायदिनो हाबायावबो गो ओ हाबायावबो गोदो गोदाय ओ खारैखौनो बांसिन बाहायनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव ओ खारै ओंख्रि होनायखौ नुनो मोनलिया बेबायदिनो आ आथिखालाव ओम थाव ओ थावजों बांसिन संनानै जानायखौ मोननाय जायो आरो ओ बिबायदिनो हाथुनिफोरावहाय अनला ओंख्रि होनाय जायो नाथाय ओम आथिखालाव बांद्राय नुनो मोननाय जाया बेबायदिन ओ बेबायदिनो नोंथांमोननियाव मा बोरैहाय जायो?
ओम जोंनि ओनसोलाव औ जागोन नोंथां आं फोरमायनो नाजानि जोंनि ओनसोलाव हाबायाव जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला गोदो ओ जाबायदि थासारियाव दंमोन दा जोङो बेखौ नुनो मोनलिया। गोदो खोनानाय बायदिब्ला ओ गुबुन मोनसे ओ अनला ओंख्रि संनाय गामिनि
ओं
नि गासै सुबुंफोरानो बेयाव जानो थाखाय दैसाया बाथ्राखौ आं खोनानो मोन्दों आरो नोंथां। लोगोसेनो दानि ओ आजिखालि जेनिबा ओ दानि जुगाव दालि ओंख्रि होयोथ' बे दालि ओंख्रिनि सोलायै ओ था गान्दा मोनसे ओं ख्रि होननाय बेखौहाय ओम होयो होननाय खोनायोमोन आरो नोंथां ओ दा आथ थिखालाव बे हाबायाव होनाय ओख्रि खौ सावरायोब्ला मोननो हायो जे उम दालि दालि बेनि उनाव बायदि रोखोमनि लाब्रा मैगंफोरनि लाब्रा बिनि उनाव अमा बेदर अमा बेदरा ओ बुंनो थाङोब्ला गंफ्रोमबो जायनि न'खराव हाबा जादों बेयो मोनसे होथारनांगौनि मोनसे ओ ओंख्रि आरो अमा बे दर गैयालासे ओ या जागोन एबा जाथावना बेखौ माब्लाबा बुंनो हाया। बे बिथिङाव दाउआबो मोन से ओ बेदर होमबा अब्लाबो दाउनि अन गायै अमा बेदरखौ होथार नाय जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो हानायखि नि खायफाबा ना होयो खायफाबा
बेदर